औ नोंथां ।
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
नोंथां जेबो खालामाखै दायो ।
नोंथांना माबाफोर हाबा मावनांगौ दं नामा?
ओहो गैया नोंथां ।
अ नोंथाङा जेबोफोर हाबा मावनांगौ गैयाब्ला आं नोंथांजों माने मोनसे टपिक एबा आयदानि सायाव माने एसे फोरमायलायनो सानदोंमोन एबा सोंथि सोंनो सानदोंमोन आरो ।
हागोन नोंथां ।
अ अब्ला नोंथाङा जेबो हाबाफोर मावनांगौ गैयाबा नोंथाङा आंनि सोंथिखौ फोरमायना होनो हागोन दा नोंथां? अ बे आयदाया जाहैबाय नोंथाङा जोंनिनो मिथिंगायाव मोननाय दै जायखौ जों लोङो एबा जायखौ जो जों बायदि बायदि खामानियाव बाहायो बे दैनि सोमोन्दै सुंद'यै आंनो फोरमायना होगोन ना हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
अ अब्ला दे बुंनायसै
दे बिदिब्ला
औ
दैया दैया जाहैबाय जोंनि सिबुं सुबुं जिउ खुंनायावहाय मोनसे गोनांथार मुवा एबा बेसाद जायखौ जोङो बायदि बायदि खामानियाव बाहायो जेरै
औ
लोंनाय आरो आबादफोर मावनाय बायदि बायदि आबादफोर मावनायफोराव जों दैखौ बाहायो
औ
दैया जोंनि बुहुमाव गोबां दङ आरो दैखौ जोङो गोसो बायदि बायदि बायदि जायगायाव मोननो थाङो जेरै फुख्रि लैथो लैथोमाफोराव जों दैखौ मोनो मोननो हायो आरो बेफोरनिफ्रायनो जमा खालामनानै बायदि बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद बानायनायाव जों दैखौ बाहायनाय जायो जेरै आबाद मावनाय आरो मोब्लिब दारा दिहुननायावबो दैया जोबोद गोनांथार बायदि बायदि मुवा बेसाद जेरै गिदिर गिदिर कम्पानि दारिमिनफोरावबो दैनि जोबोद गोनांथि जायो।
औ।
आरो दैया जोंनि थांना थानायाव जोबोद गोनां
औ।
दै नङाबा थांना थानो हानाय नङा।
औ।
सानफ्रामबोनि जिउ खुंनाय राहायाव दैया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां। आरो जेरै मोब्लिब दारा दिहुनन्नायाव दै नांगौ बे मोब्लिबानो गासैयावबो फैयो दैनि दैनि दारैनो मोब्लिब दिहुननायावबो हेफाजाब होयो दैया
औ।
आरो बेजों लोगोसे बायदि बायदि कम्पानिफोराव जेरै इथा फेक्टरि आरो
औ।
बेयाव बाहायो जोङो आरो दैयाव जों गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोरा थांनानै थानो हायो।
औ
जोंनि बे बुहुमाव दैयाव थांना थानो हानाय जिबफोरा जाहैबाय जेरै ना आरो गलेर खासेव बायदि बायदि जिबफोरा दैयावहाय थांनानै थानो हायो। बेनिखायनो जोंनि जिउआव दैया जोबोद गोनांथार। दैखौ जोङो अनसि अनसि बाहायनांगौ जायो। मानोना गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव जों दैनि आंखाला गोबां गोबांथार।
औ
आरो दैजोंनो जोङो
औ
बायदि बायदि मुवा बेसादफोर जेरै जाग्रा मुवाफोर बानायनायावबो दैनिया जोबोद गोनांथार लोंग्रा मुवा बानायनायावबो दैफ्रा जोबोद गोनांथार आरो । आरो मोब्लिब दिहुथायावथ' दैया जोबोद गोनांथारखा बेजों लोगोसे बायदि बायदि फिसानिफ्राय गिदिरसिम लानानै दैया दैखौ जों जोबोद नांगौ जायो।
औ
गोबां दारिमिनफ्रावबो गुबुन गुबुन जायगायावबो दैखौ बाहायो आरो बायदिसिना जों जेरै गस्ला सुनाय जि जोम सुनाय सानदुं गोसाफ्राव जों दै गांनायाव लोंनाय गस्ला सुनाय आरो जि सुनायफोरावबो जों दैखौ बाहायो।
औ
बेनिखायनो जों दैखौ जोबोद गोनांथार। साननांगौ जायो
औ
थांना थानो हानाय नङा आरो
औ
दैया जोंनि बुहुमाव गोबां थारानो दङ लैथो लैथोमा बायदि बायदि जायगायाव दै थायो आरो अखा बायदि अखा हानानै दैया दैया दाब दाब जायगायाव जमा जानानै थायो आरो लैथो लैथो मानिफ्राय फैयै फैयै फैनानै जोंनि जायगाफोराव दैफ्रा दैमा दैसा गोसारनानै दंजोबो गासैबो बुहुमावनो जोंनि जोंनि बे गा सैबो बुहुमावनो दैफ्रा गोसारनानै दंजोबो गासैबो दाब दाब जायगाफोराव बेजों लोगोसे बिदिनो जोंनि थाखाय दैया जोबोद गोनांथार आरो। जोंनिनो जोंनिनो बे गोबां खामानि होयो जेरै दुगैनाय बायदि गस्ला सुनाय बायदिफोरावबो खामानि होजोबो आरो दाब दाब जायगायाव फेक्ट'रिफोराव दैखौहाय पेकिं खालामनानै मोजाङै बथलफोराव सोनानै मोजाङै कम्पानिफोरा फानो आरो बेजोंनो जों गुबुन दाब से जायगायाव दैनि आंखाल जायोब्ला बायनानै जों लोंनो हायो । बेनिखायनो दैया जोबोद गोनांथार आरो दा नोंथाङाबो आंनि आंनो दैनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां
दे बिदिबालाय एसे फोरमायनानै होदो।
दै बुङोब्लाथ' जोंनिनो बे मिथिंगायाव मोननाय जोंनिनो जोंखौनो मदद खालामग्रा बे मिथिंगायाव मोननाय दै दा बिनि बागै बुङोब्ला जोंहा दैखौ गासैबो जायगायावनो मोनो। जेरै फ ख्रि बिब्दिनो लैथोमा हाखर हाला बायदि बायदि जायगायाव मोननो हायो। आरो दैया जों खौ जोबोर मुलाम्फा खालामो जेरै जों दैजोंनो बे जायगानिफ्राय आरो गुबुन दाबसे जायगायाव हान्थिलांनो हायो आरो जोंहा बे दैनिफ्रायनो जोंहा संख्रि दिहुुननाय जायो। जायखौ जों जायो। आरो बिब्दिनो बायदि बायदि जेरै लोंनाय जिब जुनारनि नि थाखाय लोंनाय जोंनि सुबुंफोरनि थाखाय लोंनाय जेरै मिथिंगायाव थानाय गासैबो बिफां लाइफां एम्फौ एनला जिउ गोनां बुस्थु जि जिउ गोनांफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार। आरो दैया बेफोरबायदि खामानियावल' जाया जेरै जोंहा जिबो सुनो हायो आरो बे दैजोंनो जोङो आबाद मावनानै गाव गावनि जिउखौ जोबजासिम दैदेनलांनो हायो आरो बे दैया गो गोदो गोदायनिफ्रायनो बे जोंनि मिथिंगायाव मोनबोनाय मोनसे सम्फद।
औ औ
जोंहा आरो बुंनो थाङोब्ला बे दैया अखा हायोब्ला हाखर हाला बिलो लैथोमा बायदि । बायदि जायगायाव गोसारनानै थायो। आरो बेफोरनो बे दैयानो राननानै खफ' जाना अख्रां फारसे थाङो आरो बेफोरनो साननि सोरांजों गलिनानै अखा जानानै जोंनि बे हाखर हाला बायदि बायदि बे मिथिंगायावनो गोलैफैफिनो।
औ औ।
जोंहा दै होनबा जोबोर गोनांथार आरो गासै गासैबो जिउ गोनां सम्फदफोरनि थाखाय बे दैया जोंहा जोबोर गोनांथार। जेरै आबाद मावनायाल' नङा। जों लोंनायावल' नङा बायदि बायदि खामानियाव दैया जोंखौ जोबोद मदद खालामो। आरो बेफोर बायदि बुंनो थाङोब्लाथ' दैखौ जोङो गावनि नांगौसेबां एबा गावनि नांगौनि बारा जोङो दैखौ बाहायैआ मोजां आरो दा बिब्दिनोसै दै बुङोबाथ' जों गासैबो मिथिखायो दैया जोंखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगायाव मोनखायो आरो जोंखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो हेफाजाब होबोगासिनो एबा दैयानो जोंखौ फोथांगासिनो एबा दैयानो गासैबो मिथिंगायाव मोननाय गासैबो जिउ गोनांफोरनि थाखाय जोबोर गोनांथार आरो बे दैयानो जोंखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथांना लाखिगासिनो। दा नोंथाङा आं सोंनायाव दैनि आयदाखौ सोंनायाव नोंथाङा आंनो जोबोर मोजाङै फोरमायदों बिनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय दा नोंथां कलखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नामा
औ दे नोंथां
औ दे